नोंथां औ खोनादों नोंथां। दा नोंथाङा फ्रि दंथयोना नोंथां। औ आङो नोंथांजों। मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायलायनो बा सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ दा बे आयदायानो औ औ दा बे आयदायानो जाहैबाय आबाद मावनायनि सायावहाय। औ आ नों थांंनि ओनसोलजोंहाय। अबे आबदखौ बांसिनै नुनो मोनो। बा मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां औ ओ जोंनि ओनसोल एबा जोंनि गामिफोराव। गोबा ओ-बांसिन आबाद मावनाय नुनो मोनो होनबा जोङो माइ आबादखौनो होननांगोन ओ मानोना। जोंनि बर सुबुंफोरा बा बर ओ-हारिया माने आबाद मावनानैनो सोलिबोनाय बा आबादनि सायावनो सोनारनानै। माइ आबादनि सायावनो बांसिन सोनारनानै सोलिनाय ना। ओ बेनि बेबायदिनो। जोङो माइ आबादखौ बांसिनै जोङो दैज्लाङाव मावनायखौ नुनो मोनो। ओ-बेनि बेनि उनाव जोङो मेसेंफोराव माखासे मैगं थाइगंनिबो ओ-एसे। आबादफोरखौ मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आ-बेनि औ बे माइ आबादखौ जोङो दैज्लाङाव मावनायनि अनगायैबो। मेसें बोथोरफोरावबो जोङो मावनायखौ नुनो मोनो।
औ औ नोंथां।
ओम थिग बेबायदिनो जोङो माइ बाय आबादनि ओफ्राय माव मावनाय ओ निखान्थिखौ आं एसे फोरमायना होनि।
औ नोंथां
जोङो ओ-माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोङो गिबियावनो बेनि थाखाय जोंनो जो जोलै नांग्रोगोन द बै। बै जोलैखौ ओ-जोंनि सुबुंफोरा ओ-सिगां ओ-बोसोराव गायनाय माइनिफ्रायनो जोङो मोजां जाय माइआ माने गलाय गथाय जायाखै। ओ गाव मोनसेल रो रोखोमनि माइ बे माइखौ जोङो नायनानै। जोलै नायनानै जोङो बेखौ जोलैनो थाखाय थिनानै दोनो। बैयखौ जोङो बेखौ दोननायनिबो मोनसे आदब दङ जोंनि- ओ-बरफोरनियाव जों बेखौ बसथा एबा बायदिसिना बेफोरबायदि। मनाफोराव जोङो बेखौ सोनानै दोना जोङो बेखौ। ओ औवानि ख हेबनानै जोङो बै खआव जिगाब होनानै मोजाङै थाब खाथुमनानै ओ गोरायै खाथे खाथेनानै जोङो दोननानै होयो अब्ला जेब्ला बे दैज्लां बोथोराव ओ आबाद मावनो थाखाय जोङो सम सफैयो अब्ला बैखौ जोङो खुलिनानै जोङो बस्थाफोराव सोनानै खोथियानि खोथिया फोनो थाखाय जोङो बै माइ ओ फिथाइखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनो फख्रि एबा जोङो ओ बबेबा ओ जिखि जाया दै होनानै जोङो ओ सोना सोमनानै दोनो आरो सानसे बा साननै जेब्ला बेयो एसे गाजा हरहां जागोन अब्लानिया जों बेखौ ओ बोखांना लाबोनानै फिन जोङो एसे गुदुं जाय गुदुं जायगायाव दोनो मानोना बेयो गुदुं जायोबा थाबनो गाजा हरसिनो आरो
औ
दोननानै जेब्ला गाजा हरो अब्लानिया जोङो बै हाल एवनानै लानाय ओ हाब्रु खालामनानै लानाय दुब्लि फोथाराव जोङो बे ओ खोथिया एबा माइ बेगरखौ फोनानै होयो अब्ला जों जेब्ला बियो देरो अब्लानिया बेखौ जोङो फुनानै फिन जोङो गायो आरो बेखौ जायखौ जोङो माइ गायनाय होनो बेखौ ओ बेखौ गायनानै उनावहाय जोङो बेबायदिनो देरो लावो उनावहाय फिथाइ थायो बे फिथाइखौ जोङो हाना लाबो न'आव हाना लाबोनानै जोङो गावनि बोसोरनि जानायनि थाखाय जोङो बेखौ थिनानै दोनखायो बोसोरसेनि थाखाय
औ नोंथां
खालामो आरो नोंथां औ ओ नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंबो ओ बे आबाद मावनायनि बेलायावने माबायदि आबादखौ ओ बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो ओ नोंथाङाबो एसे बिनि बागै फोरमायदो
औ औ नोंथां जागोन दा आबाद मावनायाथ' जोंनि ओनसोलजोंहाय ओ जेनाखि गावनि बोथोरजों लोगोसे ओ दैज्लां बोथोरनिखौ दैज्लांआव, आरो मेसें बोथोरनिखौ मे मेसेंआव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो आरो नोंथां जेरैहाय दङ जोंना दैज्लां बोथोराव नोंथाङा होनलांखाबाय माइ आरो जोंना दङ मेसें बोथोराव जेरै आलु पाललाय खबि बि बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोंनि ओनसोलजोंबो जोङो नुनो मोननाय जायो आरो दा आङो नोंथाङाथ' दैज्लाङाव गायनाय जे माइ बिनि आदबखौ खिन्थाबाय दायो आङो नोंथां थांनो मोनसे मेसेंआव गायनाय जे जोंना आलु बे आलु आबादनि सायाव माबोरै गायो बेखौ आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नोंथां
औ दे फोरमाय
दा जोंनो आलु गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोंनो आलु बेनि जोलैखौ नांग्रोगौ मोजां रोखोमनि बा मोजां कुवालिथिनि आलुफोरखौ जोङो नागिरनानै लाग्रोयो बेनि उनाव उनावहाय जोङो बेखौ न'फोराव लाबोनानै ओ जोंनि हाफोरखौ रेडि खालामग्रोयो आरो जोङो बबेयाव गाय बे हाखौहाय जोङो खेबसे बा खेबनै एवनानै जाहाथे बे हाग्रा फ्रा थैयो साफा खालामनानैहाय एवनानै लाग्रोयो आरो दा एव एखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला हाया गुरै जायो अब्ला बेयावहाय सिन बोनानै लानाय जायो आरो आलु गायनो थाखाय
औ दा बे सिन बोखांनायनि उनाव जोङो बे आलु जेनाखि जोङो जोलै लाब लाबोदों बेखौहाय मोनसे, मोनसेयै दोनलांनानै जोङो बे सिन बोनायनि हाब हाफोर खोबनानै होनाय जायो आरो आरो जोंना बेनि उनावहाय
खोबखांनायनि उनाव जिगाबफोरबो जोङो बनानै होनायखौ नुनो मोनो, मानो होननानै बुङोब्ला बे दाउसिन-दाउलाफोरा बेखौ खेबख'नो हायैनि बा एरख'नो हायैनि बिनि थाखाय जोङो जिगाबफोरखौबो बनानै होयो। आरो बेनि उनावहायनो बे बिफांफोरा देरो आरो आरो बिनि उनावनो जोङो दानथामसोनि उनाव बे बेदरफोरखौ खौ मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि दंबावो नोंथां। आरो नोंथांमोननि ओनसोलजों जे सबाय नङाबा बेसर बेफोरनि आबादखौ मावो ना नोंथां?
बेफोर सबाय ओ बेसर बेफोर आबादखौबो नंगौ जोंनि ओनसोलाव मा गामियाव मावो जोङो मावनायखौ बेखौ जोङो मेसें बोथोरावनो ओ‌ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। जेब्ला जोङो माइ हाखाङो बै माइ माइ आबाद मावनाय फोथारावनो जोङो हाले हालेवनानै बे सबाइ एबा बेसरखौ जोङो फोनानै होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथां दा बे बेसरनि आबादखौ माबोरै बानायो बा फैयो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां
औ।
जोङो ओ सबाय एबा जोङो बेसरखौ ओ फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो मोजाङै हालेवबोनानै लानांगोन
औ।
बेनि उनाव जोङो मोजाङै हालेवनानै जोङो बैफोर ओ जोलै जा जोङो जोलिनांगोन बे जोलैखौ जोङो मालाबा समाव जोङो बे माइफोर माइ जोलै दोननाय बायदिनो जोङो सिगांनि बे ओ जोलैखौबो जों बेगरखौनो जोङो जोलै महराव दोननानै होयो। बै समाव जोङो बिदि जोलै गैयाब्ला जोङो गुबुननिफ्राय लायनानै जोङो बेखौ बै एवनानै लानो हायाव जोङो फोनानै जोङो गायो। मानोना ओ बेसन होनोनायाव जोंनि ओ बर'फोरनाव मोनसे ओ फोथायनायबो दङ। जोङो बै बेसरखौ जोङो दान खोमसि ओ जाय समाव माने ओ दानखोमसि जायो बै दानखोमसि समाव जोङो बेखौ फोनायखौ नुनो मोनो। मानोना बेबायदि दानखोमसेयाव फैयोब्ला माने बेसर फोरखौ माने एम्फौआ जाया एबा जानो हाया होननानै बेबायदि फोथायनाय बे खान्थियाबो दङ आरो जोंनाव बे हिसाबैनो जोङो माने खायफा खायफाखौ माने गासिबो नङाबाबो जों खायफा खायफाखौ बेबायदि बोथोराव बोथोर नायनानै एबा जोङो दानखौ नायनानै दान खोमसिखौ नायनानै फोनायखौ जोङो नुनो मोनो। आ बेबायदिनो औ
गोदोनि दिनावथ' जे आबादखौ मावोब्लाबो जोंनि आब आबै आबौमोना बांसिनानो गुबुननो फानहरनो बा हाथ हााथथायफोराव लांनानै फानैनि बेबायदि राहाफोरखौ बांसिन लानाय नुवामोन नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
बोथोरावसो जे जोङो नुनो मोनो खि आबादजोंनो गोबां आबाद खालामनानै गुबुननो फाननानैबाबो रांफोरखौ जोङो आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो बे रां फोरजोंनो गावनि न'खरफोरखौ सामलायो बा खुंलाङो नंङा होनबा नोथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा नोंथांमोननिफ्रायथ' आरोबाव गोबां रोखोमनि जे आबादफोरखौ माव मावबाव-मावबावो जानो हागौ नोंथां जेरै मैगं थाइगं औ ओ बिदिब्ला औ नोंथां
औ बुंलाय नोंथाङा?
औ दा जोंना समाबो जाहां जाबाय नोंथां दा आङो नोंथांजोंहाय जे आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायनानै जे मिथियै बाथ्राफोरखौ जे बेसर फोनायनि खान्थि बेफोरखौ आङो मिथिनो मोननानै बिराद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दा नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय मानोना ओ माखासे नोंथांनिफ्रायबो मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो हाबाय।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां दिनैनि थाखाय बेयावनो दोनथ'लायसै नामा नोंथां
औ दे नोंथां
गोजोन्थों